हेल' नोंथां। औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनागासिनो खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
उम
ओ बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम जासि हरग्रनाय थाबाय नोंथा।
नोंथांनिसिम बो जासि हरफैननाय थाबाय। गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ। नोंथाङा मानोबा फन खालामनायमोन आंनाव?
अ नोंथां आं नोंजों माखासे बाथ्रासो सावरायनानै फन खालामनो हरदोंमोन नोंथां नोंथाङा ओ एमावखौ माबोरै बानायो? बिनि माखासे खान्थिफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन
बेजों लोगोसे एमावआ जोंनि मा खामानियाव बाहायजायो बेखौबो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां हागोन। अब्ला आं फोरमायलांनोसै। नोंथांनिसिम जोंनि बर' हारियाव एम'खौ बोरै बानायनाय जायो। ओ ए बर' हारियाव जोंना बर' आइजोफोरा ओ गोदो एबा दानि समावबो गोबां एमावनि फालांगि बानायनाय खालामनायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो न'आवबो बानायनानै खायफा बानायनानै जौ संनाय बे जों' फिसिनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना। ओ एमावखौ जेनेबा न' आं न'आव बानायनायनिखौ खोन्थानोसै। मारै बानायो? न'आव एमावखौ बानायनो थाखाय जोंना सेरसे जखा माइरंखौ खेरखायाव सुनानै दसे दसे दै गुसु होनानै आधा घन्टासो दोननांगौ आरो ना। बेखौ रानहोनो थाखाय बिनि उनावहाय जोंङनो एमाव बानायनो थाखाय माइरंजों लोगोसे जोङो थालिर बिलाइ ओ माखोना बिलाइ आरो गंगार राखेब आरो बेजों आरो सोरबा सोरबा माने आनारस बिलाइखौबो होयो होनो एम' बानायनायाव। ओ आनारस बिलाइखौ होनायनि जाहोनानो जाहैबाय एमावखौ माने गोदै खालामो होनो आरोना आनारस बिलाया। खायफा होयो खायफा होआ बेखौ। ओ बेजों लोगोसे आरो जोङो एमावखौ दैेनो थाखायहाय जोंनो उवाल गायेन उवालफोरखौबो नांगौ जायो। बेखौ जोंबो सुनानै लाखानो हायो। बेखौबो जेब्ला जोंना ओ माइरंङा मा दैया दैया सरगारो अब्ला जों औ उवालाव माइरंखौ हरना देग्लिनोसै आरो ना गाहेनजों। जेब्ला माइरङा मोजां गेब्लेयो मोजां गेब्लेबो अब्ला जोङो बे थालिर बिलाइ माखोना बिलाइ आरो गंगार राखेब बिलाइखौ जोङो एसे मोजाङै हाफ्लेनानै हरनोसै आरोना बे जों देग्लिनाय माइरंआव। बेनि उनावहाय जों मोजां गेब्लेहोफिननोसै बेखौ। गेब्लेहानै जेब्ला बे मोजां मोजाङै गेब्लेयो अब्ला जों संग्रायफ्राव नङाबा बेलेग दस्रा जायगाफ्राव जोङो बरननानै लानानै जों बेखौ सान्द्रिजों मोजां सालिबावनोसै खेनसे। सालिनानै जेब्ला ओ एसे गथा गथा थाबावनाय थायो बेखौ जोङो आरो फिन खेबसेबाव देबाव'नांगौ जायो आरोना। देबावनानै जोङो मोजां गेब्लेबाथाय जों बे गेब्लेखांनायजों दोननोसै आरो बे बिनि उनावहाय जों एसे दै लानानै इखौ मोजां आथा बायदि नानो जे आरो ना आटाखौ जों जेरैहाय नायो। रुटिफोर जानो थाखाय बिदिनो जोङो एमावखौ मोजां गेब्ले गुरै जानाय नानोसै। नाखांनायनि उनावहाय जों बेखौ ओरै गल गल खालामनानै मोजां दाब्लि दाब्लि खालामसै आरोना। जेरै एमावनि महरा जेरै दाब्ले दाब्ले जायो गल गल इदि खालामनोसै। खालामखांनायनिनि उनाव जोङो बेखौ खालामखांनायनि उनाव जोङो मा होनो। ओ संग्राय संग्रायावहाय एबा बेलेग जायगायावबो दोनजायो। संग्रायावबो दोनो जों बांसिनानो संग्रायाव दोनो संग्रायावहाय जोङो। जिगाब एसे होनानैहाय बिनि सायाव बे जों जे एमावखौ दाब्लि दाब्लि खालामदोंमोन बेखौहाय जोङो। एसे गोजान गोजान होनांगौ आरो ना एसे गोजान गोजानहाय दोननोसै जोङो गासिखौबो बाहायनो। जि ओ जिगाब सायाव एसे मानि गोजान गोजान दोननायनि जाहोना जाबाय नङाबा सिथाबगोन ना बे गिसि नालाय। बेखायनो गोजान गोजान दोननांगौ आरो ना। बेनिफ्राय जोङो सिथ्रि एसे ओ बार हाबग्रा एसे फत्ला सिथ्रिजों जोङो खोबनानै दोननोसै साननै सानथामसो। गरम बोथोरबा साननै सानथामजोंनो जायो एमावा। खिन्थु गोजां बोथोर सोरबा एसे सप्तासेसो लायो आरो ना। एमावखौ मारै जा ओ मोनबाय होननानै सिनायो अब्ला जोंना एमावा गोरा ओमफाय गुफुर जायो रङा गुफुर जानानै एमावा गोरा जायो आरोना। अब्ला जोङो एमावा ओ जु जौआव होजाबाय। बाहायजाबाय होननानै जोङो मोनथिगोन आरो ना। बेजों लोगोसे आङो नोंथांनो एसे ओ जौखौ मारै बानायनाय जायो बिनि बागै एसे बुंनोसै। जौखौ बानायनो थाखाय जोङो सिगाङावनो गिबियावनो इंखु खुर नांगौ एंखुरखौ जोङो ओ दो गिदिराव मोनसे दो गिदिराव जोङो दैखौ फुदुंनानै ग्लाब ग्लाब गुदुं ओ जाबाथाय जोङो जोंनि एंखुरखौ हरनोसै। हरनैहाय जो मोजां ओंखाम बादि मोनहोनोसै आरोना। ओंखाम बादि जेब्ला बे मोनो अब्ला जों अरखौ बोस्रानानैहाय लानानै। बेखौ मोजां सोरोम होनोसै सोरोम होना सोरोमजासेयाव जोङो जोंनि प्लास्टिक आरो बेखौ दोननो थाखाय ओ बाल्थिं जान्था बेफोरखौबो सुनानै लाखानो हायो। जेब्ला मोजाङै सो फोरोमो अब्ला जों बे प्लास्टिकखौ सिया सिलाफ्राव बनानै जोङो मोजां ओ बे
माबाखौ इंखुरखौ जे संदोंमोन जोङो बेवहाय बरननानै मोजां फेनलाना दोननोसै आरो ना गुसु जाजासे गुसु जाबाथाय जोङो एमावखौ जों खावसेसो एसे बोखानानै सिफायनानै जोङो आराम देग्लिनोसै देग्लिनायबा सिफ्रुनोसै सिफ्रुखांनायनि उनावहाय जों बेखौहाय बे माबानि इंखुरनि सायावहाय इंखुर संनायनि सायावहाय जोङो मोजां माबानोसै जुमाय जायखौ जों बुङो बेनि सायाव जोङो मोजां होनानै बेखौहाय माबानोसै सिफ्लेनासै सिफ्लेनाय माने जमा खालामनानै मोजां नां-नांजे- नांजोबनायनि थाखाय मोजां माबानोसै आरोना बिनि उनावहाय जोङो बाल्थिं सायावहाय जान्थाखौ होनानै ओ बालथिंनि सेर सेर बे जुमायखौहाय माबाना होनोसै आरोना मोजां सारनानै मोजां बालथिंसे मोजां खोबना होनोसै खोबना गोरा खोबथारनांगौ जायो नङाबाथाय अंखाफोर एबा ओ एम्फौफोर हाबो बेफोर गाज्रि जायो जुमाया जोंना इखायनो जों मोजां खोबनानै दोननांगौ खोबनायनि उनावहाय जोङो साननै सानथामसो थानानै इखौ नायनोसै जौआ मोजां जादोंना जायाखै गोदै जादोंना जायाखै जेब्ला मोजां जायो गोराना मा बेखौ नायनोसै आरोना जेब्ला मोजां जायो अब्ला जोङो मास मोननै मोनथाम बिदिनो दोननानै जोङो जौ बिदैखौ मोननो हाबाय आरोना ओमफाय जोङो बेजोंनो जौखौबो लोंनो हाबाय आङो बेहायनो बुंनानै जोंनि एमाव बानायनाय आरो जौ संनायनि माबानायखौ आङो बाहायनो बुंनानै फोजोबनो सानो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानदोंबा बुंनो हागोन नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आंनो एमाव बानायनायनि आदब एबा खान्थि बेजों लोगोसे एमावजों लोगोसे जौ बोरै जायो बोरै बानायनाय जायो बेखौ मोजाङै फोरमायलांनायनि थाखाय साबायखर थाबाय इयुन नाव आं बेखौ आंबो बानायनो हासिगोन होननानै आं सानो नोंथांनि बे फोरमायनायनि गेजेरजों दा नों थां आंबो नोंथांनो ओ बर'नि दोरोङारि माखासे जानाय दङ जायखौ फिथा सौराय होननानै बुङो जे आं बिनि बारै फोरमायनो सानदों नोंथां नोंथाङा खोनासंलांदो फिथा सौराइखौ जोंहा गोबां रोखोमनि दङ जेरै ओ फिथा सिथाव लारु माइब्रा ओ ओमफ्राय सौरायबो होननानै दं माखासे बेफोरखौ जोङो जानाय जायो आरोना बियो बर'नि गोदो गोदायनिफ्रायनो दोरोङारि जानाय लोंनाय हिसाबै बाहायबोनाय जों बेखौनो बर' हारिया बानायनानै जायो बे फिथा सौराइखौ जों बांसिनै जाबाय थायाब्लाबो जोङो बांसिनै बैसागु ओ मागो बायदिफ्राव जों बे फिथा सौराइखौ बांसिनै जानाय जायो ओरैनोबाबो जों जाबाय थायो बे फिथा सौरायाइनि गेजेरजों बानायनानै फाननानै गोबां बर' आइजोफोरा गावनि जिउ खुंनायाव फालांगि खालामनानै रां आरजिनानै जिउ खुंगासिनो दङ ओ बे बानायनायनि माखासे खान्थिफोर दङ बियो माजों जायो आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनो सानदों एसे बे बेफोरनो जाहैबाय जोङो गुबैयै जों बेखौ जों माइरंजोंनो बानायनाय जायो बेखौ बेफोर गासिबो जाग्रा लोंग्रा मुवाफोरखौ जोङो आं गिबियाव फिथाखौ बुंग्रोगोन फिथाया जेखि जाया माइरंजोंनो जायो जोङो बेयो फिथायाव जोङो माइब्रा माइरंखौल' बाहायनाय जाया बेनि अनगायै माइब्रा माइरंनि अनगायै दस्रा गुबुन फिथा माइरंफोरानो जों फिथाखौ बानायनाय जायो जेरै जोसाजोंबो जों बानायनाय जायो आरो जों सरासनस्रा माइरंजोंबो जों फिथाखौ बानायनाय जायो फिथा बानायनोबा जों गिबियाव जोङो अनखौ दोखो दोखो देग्लिग्रोनांगोन बिनि उनाव जोङो सानद्रि गुबुंजों सालिनानै जोङो बे अनखौ जाहाथे जोङो फिथर फिथर थाया बेबायदि जोङो सालिनानै लाग्रोनांगोन फिथा बानायनायाव जोंहा मोनसे गोनां मुवा मा बेसाद दङ' बेनो जाहैबाय सिबिं सिबिं सिबिं थायोब्लासो जों फिथाया जायो होननानै बुंजायो बेजों लोगोसे सिबिंखौ होआबाबो जों सिनि एबा गुर होनानैबो जों फिथाखौ बानायनो हायो आरो बेजों लोगोसे फिथायाव जोङो ओ नालेंखरबो होदेरनो हायो आं फिथा फिथा बानायनायनि एसे खान्थिखौ बुंनोसै फिथाखौ जोङो ओ सिगाङाव जोंथ' अन गुन्दै खालाम खानानै लाग्रोखाबाय नालाय बेखौ जोङो दैजों एसे एसे नास्रोनांगौ नासोनानै जोङो ओ ओ गारहा गंसेयाव दैखौ मोजाङै फुदुंनांगौ बिनि उनाव ग्लब ग्लब फुदुंनानै जोङो बे अन गुन्दैखौ बेयाव जोङो सिबिं सिनि ओ नालेंखर हाफ्लेनाय बेफोरखौ लगायनानै जोङो केथिलि खर' नङाबा माखासे एसे फेफाफोराव ओ बेयाव मोजजाङै नारसिनना होनानै बेयाव जिस्रिजों जोङो बे दै गोदौबाय थानाय ओ दैहुआव जोङो बेयाव हमनाय जायो आरो बेनो दसेनो जोंहा एक मिनिट एबा दुइ मिनिटनि उनावनो बे फिथाया दसेनो मोनो आरोना जोंहा बांद्राय गोबाव नाङा फिथा मोननो थाखाय बेजों लोगोसे फिथा फिथानि उनाव जोहा जोङो लारु लारुखौ जोङो थावजों एवनाय जायो बियो लारुआ बांसिनै जोङो माइब्रा माइरंनि अन गुन्दैजोंल' बानायनाय जायो जों हाबियासै सिथाब्रुं सिथाब्रुं जायो नालाय जोङो बे लारुखौ माइब्रा माइरंनि अन गुन्दैजोंल' बानायनाय जायो माइब्रा माइरंनि अन गुन्दैखौ खौ दोखो दोखो देग्लिनानै लानानै जोङो बेयाव एसे संख्रि एबा सिनि होनानै जोंहा थावाव हरबानो जोंहा बेखौ लारुवा जायो आरोना जोङो बेखौ एसे गथा गथा दाब्लाहां खालामनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा जाग्रा ओ बर'नि मुंदांखा जानाय दं माइब्रा माइब्रा ओंखाम माइब्रा ओंखामखौबो जोङो बर'फ्रा गोबां फुं एबा बेलासिफोराव हमनानै जायो। बे माइब्रां ओंखामाव जोंहा जेबो होनांगौ गैया खालि जोंहा बेखौ ओ दै गुदुङावल' माइरंखौ हमनानै एब्ला जोङो एबा सारायाव थाव एसे होनानै एवनानै जानो हायो। गोदो गोदाय बांसिनै जोङो बे माइब्रा माइरंखौ ओ हमनानै जानाय जायोमोन खेरखायाव दै गुदुंजों आथिंखालाव नाथाय बेखौ बांद्राय जायाबाबो जोङो बांसिन थावजों एवनानै जानाय जासै आरो ना नाथाय गोदो गोदाय जोङो हमनानैसो बांसिन जायोमोन। बिनि उनाव दङ जोंहा ओ सौराय सौरायाबो